हेल'।
औ हेल' औ खोनादों नोंथां।
अ' खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथांसिमबो
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय नोंथाङा मानिबा फन हरदों।
आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि एमाव बानायनायनि बारै एसे रायल्लायनो होननानैसो फन खालाम‌ खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा बेस्थु नङाबा रायज्लायनो हागोन ना?
औ रायज्लायजागोन नोंथां आं दायो बेस्थ' नंथ'वा दायो।
होमबा आं एसे फोरमायलांनोसै जोंनि बर' हारियाव एमावखौ मारि बानायो बेखौ
औ -औ दे फोरमायदो।
ब एमाव बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो सेरसे जखा माइरं खेरखायाव सुनानै लाग्रोनांगौ जायो। सेरसे माने जोङो बेसे बानायनो बेनिसो खोथा आरोना खायफा खायफा एमावफोरखौ बानायनानैबो फानोना बिदि फान जनोबा एसे गोबां माइरंखौनो नांगौ जोंनो खिन्थु जोङो न'आव न' न'नि थाखायनो एसे एसेल' बानायनोबा जोङो सेरसेसो जायो आरोना फाननो थाखायबा खिन्थु एसे गोबां माइरंखौनो नांगोन‌। सेरसे माइरंखौ जोङो लानानै आं न'नि बानायनायखौ खोन्थानोसै सेरसे माइरंखौ लानानै जोङो खिरखायाव लानानै दै आराम सुनानै ओ दैखौ गसर होनोसै आरो ना दसे होनानै जोङो खेरखायाव खेरखायावथ' दै बोसोर होनानै जों आदा घन्टासो बिदिनो दोननोसै आरोना बिनि उनावहाय जोंनो एमाव बानायनो थाखाय माबा माइरंजोंल' जाया जोंनो थालिर बि आरो लोखोना बिलाइ बेजों लोगोसे जोंनो गंगार राखेबनांगौ आरो एसेस सोरबा सोरबा आनारस बिलाइबो होदेरो एमाव बानायनायाव आनारज बिलाइ होनायनि जाहोनानो जाहैबाय एमावा गोदै जायो होनो आरोना। खोनानो मोनोखि बि एमावा आनारस बिलाइ होयोबा एमावाआ एसे गोदै जायो होननानै बेनिखायनो आनारस बिलाइखौबो होयो सुमफ बिलाइ बे खौ खानानै सुनानै आराम जगार खालामनानै लाखानोसै जेब्लासिम बेयो जोंना माइरङा दै गसर होयो अब्ला जों बेफोरखौ जगार खालामखानानै लानो हाबाय आरोना आरो बेजों लोगोसे ससे जोंनो एमावखौ दैनो थाखाय माबाबो नांगौ उवाल आरो गाहेनबो नांगौ जों बाहायसो देयो जोंना बर' हारिनियाथ' बाहायसो देखायो। गासिखौबो उवालावसो जों बेखौबो मोजां सुनानै फोराननानै दोनखानांगौ जायो देनो थाखाय। जेब्ला जोंना माइरङा दैया सरगारो अब्ला जोङो उवालाव माइरं माइरंखौ होनानै जोङो मोजां देग्लिनानै लानोसै आरोना। दलि हां मायनि उ जेब्ला माइरङा मोजाङै गेब्लेयो अब्ला जों बे जे बिलाइ खानानै लादोंमोन जे थालिर बिलाइ गंगार राखेब खा बिलाइ बेफोरखौ जोङो होहरनोसै आरो ना। होनाया माने जों डायरेक्ट होनाङा बेखौ एसे फिसा फिसा हाफ्लेनानै बारा फिसा नङा माने ओरैनो सिखाजों एसे एसे हानानै होनांगौ आर ना मोजां गेब्लेनायनि थाखाय गिदिरद्रायबाथ' खस्थ जागोन। अ ग बेनो
औ
जसे फिसा फिसा हानानै होनांगौ जायो आरोोना हानायनि उनाव जों बेखौ माइरं जि माइरं माबादों बेाहायनो जोङो हरनो हाबाय
उम
गेब्ले माबा हरनो हाबाय आरो ना गेब्लेहोनो थाखाय उवालाव देग्लिनो थाखाय जोङो बि बिदिनो फोरखौ हरनानै मोजां माबा होनोसै आरो ना गेब्लेहोसै जै देग्लिबाय थानोसै जेब्लालासिम बे गेब्लेया जेब्ला गेब्लेयो अब्ला जोङो बिखौ खेरखा नङाबा मा होनो बेखौ संग्राय संग्रायफ्राव जोङो बरनना दोननो हाबाय आरोना। बर'नायनि उनाव जोङो बेखौ सानद्रिजों मोजां सालिनानै लायो। सालिनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो बे मो मोजां गेब्लेयैफोरखौ जोङो देग्लिफिनांगोन ना गेब्लेहोनो थाखाय बेखायनो जों सालियो आरोना। सालिखांनायनि उनाव जि गथा गथा थादों। मोजाङै गेब्लेयैफोरा बेखौ आरो फिन खेमसिमाव जोङो आरो देग्लिबावनोसै देग्लिखांनानै बियो गेब्लेयोबाथाय जोङो बे बै माबानिजों। गेब्लेखानायजों लगायनोसै आरोना जमा दोननोसै जमा दोन्नानै एसे आथा दै होनानै जे जों आथा नानायाव जे जोङो मोजां नायोना आथाखौ। खथिफोर बानायनो थाखाय।
उम
बिदिनो एमावखौबो एसे दै होनानै मोजां नाफ्लेनोसै आरो ना गुरै जाजासे
उम
जेब्ला बियो मोजां गुरै ना माबायो। माबा जायो गुरै जायो अब्ला जों बेखौ गल गल खालामनानै दोननोसै एसे फिसा फिसानो बारा गिदिर गिदिर नङा फिसा फिसा बिदिनो गल गल गल खालामनोसै आरो ना गल गल खालामखांनायनि उनाव जों जोङो बेखौ दाब्ले दाब्ले दाब्ले जेरै एमाउन्टनि साइजआ जायो। दाब्ललि जायोना गल दाब्लि रेदि खालामनोसै आरो ना दाब्ले दाब्ले ओरै होसिननोसै आखाइजों। हासिनखांनायनि उनाव जोङो मोनसे संग्राय माबायाव लानानै। संग्रनायनि सायाव जोङो जिगाब माब जिगाब होनानै मोजां फेेनलायनानै दोननोसै आरोना संग्रायाव। जिगाबनि सायाव। जोङो जे बे माबाखौ गेबेनाय माबाखौ गेब्लेनाय नङा। मा होनो जोङो जे एम माबादोंमोन दाबलि दाब्लि खालामदोंमोन। जों खौ जगसाया मोजां दोननोसै आरो नाल फारि फारिनो लाइन लाइन दोनखांनायनि उनाव जों बिनि बेवहाय सिथ्रि मोनसे माबानोसै सिथ्रि मोनसे ओरै खोबनानै दोननोसै। खोबनायनि उनावहाय जोङो बेखौ। जाबाय आरो ना बियो जेनेबा जों बेखौ खोबनानै मा होनो ओंखाम संनानै बे गोजौ बाथामफ्राव दोनजायो एबा जों दस्रा जायगायाव मोजां। दोननोसैखौ दनानै उनाव जों सानथ सानबैसोनिखौ नायनांगोन आरो ना नायनानै नायनानै जोङो बे गोरा जादों ना जायाखै। एबा रङाथ' सोलाय नालाय रं सोलायना सोलायाखै माने गुफुर गोरा। बिदि जायो नालायमावाथ' बिदि जागोन ना जायाखै बेखौ जोङो सानथाम सानब्रैनि उन' नायो आरोना जेब्ला जायो अब्ला जों बे जुमाय संनाय एबा जोंनि जौ मावनाय बेफोर जौ मावनो था फायजों बाहायनो हासिगोन आरोना जुमाय संनायफ्राव आं आं नोंथांनिसिम बेखौनो बुंनो सानदि जोंना एमाव बानायनाया जोंनि बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबो गासिनो दंखायो आरो दासिमबो जोंना गामिफ्राव एबा जों बैसागुफ्राव जौ संनो थाखाय जोंना बैसागुआवथ' जौ बयबो सङो माइब्रा बिदै एबा मा बांसिनानो माइब्राजों बानायो जोङो बैसागुआव जोंनि न'खरावनो बयनाबो बर' न'खरावनो जों बयबो माइब्रा माइब्रा बिदैजों जोङो जों बानायखायो। बेफोराव जोङो एमावखौ गावबा गावनि न'आव बानायाबाबो जोङो दखानफोरनिफ्राय एबा बर'फ्रानो बर' आइजोफोर दङ गोबांनो बिसोरनो एम बानायनानै फानोानो जों बेखिनिफ्राय बायनानै एबा बायना लाखिनानै जोङो बेफोरखौ माबानो हायो आरोना बाहायनानै जोङो सङो बिदि आरोना
उम
नो बुंनो सानो बाहायनो बुंनानै फोजोबनो आनो आंनि माबानायखौ नोंथाङा माबाखौ बुंबावनो सानदोंबा बुंनो हागोन आंनि सिगाङाव
औ जागोन नोंथां औ नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। एमाव बानायनायनि सोमोन्दै मोजाङै बिजिरना होनायनि थाखाय अब्ला आं दायो नों थांजों ओ बरनि ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रिखौनो आंबो एसे सावरायनोसै- सानबाय औ ओ मा होनो जो नारजिजों अमा बेदर संनायखौ आरो ना ओ सावरायजागोन ना नोंथां औ आं आंनि संनाय प्रसेसखौ बुंगोन आरोना ओ माब्रै सङो जोंहा गिबियावनो नारजि अमा ओंख्रि ओंख्रि संनो थाखाय जोङो नारजि नांगोन आरो लोगोसे जों अमा दरनांगोन आरो ना जोंहा नारजिखौ खौ मानिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जोंहा फाथो बिफांनिफ्राय मोननाय जायो फाथो बिलाइखौनो जेब्ला बियो देरो अब्ला फाथो बिलाइखौनो जोङो गोरा जायोब्ला बेखौ खानानै फोराननाय जायो आरोना फाथो बिलाइखौ जेब्ला रानो अब्ला बेनो मा जायो नारजि जाहैयो आरोना उनाव ओमफ्राय बेखौ जोङो मोजाङै गोरान फोराननानै दोनो आरो फाथो बिलाइखौ अब्ला बेनो नारजि जानानै थायो ओमफाय ओ जोङो बेखौहाय माने संनोबाथाय बेखौ खौ सोमनानै दोननाय जायो आरोना दैयावहायो बेखौ दैयाव सोमनानै दोनग्रोनाय जायो जाहाथे बियो जानाय बायदि आरो आरो लोगोसे बिनि एसे गोखाफोरा जेन ओ खारनाय बायदि आरोना एसेब्लाबो जेनेबा आरो गुरै जानाय बायदि जोङो बेखौ ओ देन्था गारनानै जेनेबा बिलाइखौ जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो दैयावहायो दसे गोबावनो आधा घन्टासो बा एक घन्टासो जोङो सोमनानै दोनो ओमफ्रायहाय जोङो बेखौ फारसेथिं दै जानसिगोन आरोना जेनेबा ओ संनोसै समावहाय जोङो बेखौ ओ दै जाननानै लानाय जासिगोन ओमफ्रायो उनावहाय दैया गोदौबाथाय जोङो मा बे नारजिखौ सोमना दोननायखौ मोजां सुनानैहाय सुनायनि उनावहाय जोङो खांनानै बेखौ दै गोदौनायाव होसननाय जायो आरो ना ओमफाय होसननानै उनावहाय बेयावहाय जोङो खारैबो होनाय जायो आरो। खारै होनानै जोङो बेखौ आरो संख्रिबो होनाय जागोन बेयावनो खारै संख्रि होनानै मोजां गोदौ होगोन आरो ना बेखौ खोबनाय जाया आरो ना खारै होखांबा फ्राय मानो होनब्ला जोंहा खारैया गोदौफावो नालाय बेखौहाय ओ गोदौ होनाय जायो आरोना इदिनो लांदाङैनो ओमफ्राय
उम।
बेसे गोबाव गोदौ होयो बेयो रुइजासिम आरोना। जेब्लासिम बेयो रुया अब्लासिम बेखौ अर होनानै गोदौ होबाय थानाय जायो। ओमफाय रुइबाथाय बेखौ जोङो सागंजों साग्लिनाय जायो आरो। ओ गेब्लेनाय बायदि बियो मिस मिस गेब्लेनाय बायदि बेखौ जोङो सागंजों सायो। सानानै जोङो बेखौ ओ लाव लाव खालामनाय जायो आरो ना। ओमफाय जेनेबा दैखौ खौथ जोङो जखानि होनानै लानाय जाखायो सिगाङावनो बा एसे रानोब्लाथाय जों होदेरफिननो हायो आरोना उनावहायबो। औ ओमफाय गोदौहोफिननो हायो ओमफाय जेनेबा बेखौ जोङो साना नै रेदि खालामनानै लाबाय आरोना फारसेथिं ओमफायो फारसेथिं जोङो अमाजों संगोन नालाय जोङो अमा बेदरखौ ओ बाजारफोरनिफ्राय जोङो लाबोयो बाजाराव फानोब्ला बा बबावबा गामिफ्राव सिथारोब्ला गामियावहाय जोङो बायनो हायो आरोना। ओ जेनेबा बेखौ लाबोबाय आरो अमा बेदरखौ लाबोनानै जोङो मोजां सुनानै लाबाय सुनायनि उनावहाय बेखौ जोङो थाव सेरनानै थावआव साराय फुदुंनानै ओ बानलु सामब्राम जोङो थावआव सेरनाय जायो आरोना। बानलु सामब्रामखौ जोङो ओ मा होनो सेरनानै मोजां एवफ्रामनानै ओ बेयाव बेदरखौ एवनाय जाग्रोयो आरो बेदरखौ मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो। ओमफ्राय बेयाव एवफ्रामनानै हालदै मस्ला संख्रि इदिनो बा जोङो मोदोमनायनि थाखाय जोङो ओ मा होनो सामब्राम गुफुर हाइजेंबो देनानै जोङो होनाय जायो आरोना। बिदिनो बेदरफोरावहाय जेन गोथाव थावनाय बायदि आरो। बिनि रस-रसा मोजां जेन जों जानायाव मोजां मोनजानाय बायदि ओमफ्राय जोङो बेखौ मोजां एवफ्रामनायनि उनावहाय बेदरखौ गावनि दैया रानजासिम एवफ्रामखांनानै ओ बेखौ बेवहाय आथ आरोबाव जोङो मोननायनि दै होफिननाय जायो आरोना जाहाथे बेदरा मोजाङै रुइनानै मोननाय बायदि जों बेयाव जख नांगौ बिबांनि दैखौ होनानै लानाय जायो आरो। ओमफ्राय बेखौ जोङो दसे गोबाव दै रानजासिम गोदौ होसिगोन खांनानै जेब्ला बेदरा हायो मोनो बा मोनहां जायो मोनहां जायो अब्लानो बेयावहाय जोङो माबाखौ ओ फारसेथिं जोङो नारजिखौ जोङो रेडि खालामनानै दोनग्रोनाय जाखादोंमोन ना? बा जाखायो बेखौ जोङो नारजि साग्लिनायखौ जोङो बेयावहाय होदेरनाय जायो आरो बेदरावहाय। ओमफ्राय उनावहाय जोङो बेदरजों लोगोसे बेदरजों नारजिजों लोगोसे जोङो जमायै गोदौहफिननाय जायो आरो जाहाथे रस ओंखारनाय बायदि आरोना बेदरनि ओमफ्राय दसे गोबाव दसे गोबाव माने जोङो बिदिनो पास मिनिट बारा आरोना इफोरबायदि गोदौहोफिननो हायो। ओमफ्राय गोदौ होनानै बेयावहाय जोङो बायदिसिना सोरबा सोरबा माबा माबि मस्लाफोर होयो आरोना बायदि बायदि मस्ला। जोङो लास हाबायाव लास्ट समावबो जोङो होदेरनो हायो। गोदौहोनायावहाय मोदोमनायनि ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा पास मिनिटसो बा सय मिनिटसो जोंहा आरो जमा गोदौहोखांनायनि उनावनो रेडि जागोन आरो ना बियो जानो थाखाय। बेनो आरोना आंनि संनाय प्रसेसा आरो। आङो बे बायदि सङो आरो मानसिफोरा मारै मारै सङोथाय।